औ खोनादोंना नोंथां
खोनादों खोनादों
औ दे होमबा नोंथां जोङो आ मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायलायनोसै दा
औ जागोन दे जागोन दे नोंथां
आ दा आं आयदाखौ ओरैबायदि सानदोंमोन जे औ नोंथां आयदाखौ आं ओरैबायदि सानदोंमोन जे ओ जोङो पिसडि मोननांगौबा मा-मा फरायनांगौ मा-मा माबायदि जोङो मोनगोन बेनि सोमोन्दै रायजलायनोसै दा
अ रायलाय जायो औ
दे होमबा आ नोंथां नोंथाङानो बुंग्रोलाय जेनेबा जोङो पिओइसडि मोननो थाखाय मा मा फरायनांगोन बा माबायदि फरायनांगोन हेल' नोंथां खोनादोंना? हेल' नोंथां औ देलाय बुंलाय
औ
औ दे बुं नोंथां
ओ खोब मोजां आयदानि सायाव आंखो बुंनो खाबु होदों आं जोबोद मोजां मोनदों ओ थारैनो बुंनांगोन जोङो पिओइसडि खौ मोननो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन हाबाफोरखौ मावनानै लानाया खोब गोनांथार ओ पिओइस दि मोननो गोनांब्ला बा पिओइस दि लानो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो आ मास्टार डिग्रि बा एम ए, एम एस सि, एम कम, एम बि ए बैबायदि मास्टार डिग्रिखौ जोङो कमप्लिट खालामना लाग्रोनांगोन आरो
औ मासटारसखौ आरोना नोंथां
औ औ औ बेबायदिनो आरो बेखौ जोङो गिबि नांगोन बा फोजोबना लानांगोन जायखौ जोङो बर'आव आरिमु गोराबो होननानै
आरिमुगोरा औ
आरिमु गोरा बे एम ए थाखो एम ए सि थाखोनिखौ जोङो आरिमु गोरा होनना बुंनाय जायो दा बे एम ए गो ओ एम ए थाखोखौ जोङो बा एम एस सि एम कमि ओ एम सि ए बायदि बायदि बेफोरखौ जोङो
फोजोबखांनायनि उनाव ओ
औ नोंथां नांथाबाय थादोंमोन नोंथां
हेलौ औ खोनादों ना ओ जोङो जुदि बेखौ बा एम सि ए फोरखौ बा एमकमफोरखौ कमप्लिट जानानैल' जाया बेवहाय माखासे फारसेन्टनि गोनांथि जायो एस टिफोरनि थाखाय खमसिन जौखोन्दो एबा पारसेन्टआनो जाहैबाय बाजि
बाजि ना नोंथां औ माने जोङो ओ मास्टार डिग्रियाव जोङो बाजि जौखोन्दो मोनबानो माने पिओइसडि निनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो
औ एप्लाइ खालामनो हायो आरो नाथाय गुबुन कास्ट फोरा बा एस टि नङैफोरा बेखौ फिफ्टि फाइभ पारसेन्ट नांथारगोन आरो।
औ औ।
बेनिखायनो ओ बै मार्कस खौ नोजोर बोनानै गिबियावनो जों बेखौ ओ बुथुमनानै लाग्रोनांगोन बिनि उनाव जोङो नेट आनजाद लेरनांगोन। नेट बा स्लेत बेखौ जों लिरनांगोन। नेट आरो स्लेट बा नेट जायखिजाया मोनसे थायोब्लासो
औ।
औ जायखि जाया मोनसे थायोब्लासो जोङो पि एस डि खौ एप्लाइ खालामनो हायो।
औ नेतबा स्लेटखौ नांखाथारगौ आरो ना नोंथां?
औ औ नंगौ।
ओरैनो नेटखौथ' नोंथां जेनेबा जोङो ओ मास्टार्स खालामबासो हायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ नोंगौ बेखौ मास्टार्स एबा मास्टार डिग्रि बेखौ कमप्लिट खालामग्रोथारनांगोन आरो बेखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनावसो जोङो नेट स्लेटखौ दा नेट स्लेट लिरखांनानै बा पास जाखांनायनि उनावहाय जों पि एस डि खौ एप्लाइ खालामनानै बेखौ ओ लानो हा थावथाव मोनसे आ थांखिसिम बा थासारिसिम जों सहैनो हायो आरो। जेब्ला जोङो बैफोरो पि एस डि इन्टारभिव होनानै पास जायोबा जों पि एस डि लानो हानायनि मोनसे खाबु फैयो आरो पि एस डि नि एन्ट्रेन्स फिस नि इनतारभिउ बेफोराव पास जानानै जुदि जोंङो मेरित लिस्त आव फैयो अब्ला जोङो पि एस डि खौ लानो हानायनि मोनसे खाबु बा ओ मोनसे थासारिया जानानै फैयो आरो।
औ नंगौ नोंथां। आस्सा नोंथां आ बे एन्ट्रेन्सआ जोंनि ओ जायनोखि पि एस डि नि एन्ट्रेन्स बेयो माबायदि जायो जेने बा आ डिपार्टमेन्ट हिसाबै जायो ना माने जमायैनो जायो?
पि एस डि नि एनट्रेन्साथ' ओ इउनिभारसिटि लायै इउनिभारसिटि गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायोबा बो बियो डिपार्टमेन रिलेटेड जायो आरो। माने बिफानजों सोमोन्दो गोनां जायो आरो। हमनानै लाबाय ओ बर' बिफान। औ हमनानै लाबाय बर' बिफान बा कमार्स इंलिस फोर आरो बेफोर माने गावबा गाव डिपार्टमेन्ट बाय डिपार्टमेन्ट बा बिफान बाय बिफान खुंनाय जायो आरो इन्टा रभ्युनि बा एनट्रेन्स नि माखासे प्रसेस फोरा बे गावबा गाव बि फेननि गावब गाव बिफाननि थ्रुयै जायो आरो बैफोर बि फाना जेरैबायदि कुइसन दानदों
औ।
फोरनि गेजेरजोंनो बिनि एन्ट्रेन्सा जागोन आरो एन्ट्रेन्साव पास जा खांनाय उनाव बेखौ मा इन्टारभिउ जिरायनाय समावहाय बेहायबो मा ओ बिफानानो लागोन आरो। बिफानानो इन्टारभिउ लागोन माखासे गुबुन बिफाननि मानसिफोरखौ एक्सपार्ट महरै लेंहरदेरगोन आरो बेवहाय
औ दा ओ नोंथां
औ।
आं मोनसे खोथा खोनादोंमोन जे आ पि ओइस डि खायफा जायनिखि इन्टारभिउ बेवहाय जोङो माने मोनसे आयदा लानानै जेनेबा नोङो ओ मा माखौ पिएसडीआव नायबिजिरगोन संजिरगोन बेबायदि जेनेबा आयदा लाखानानै थांनांगौ बा सिनबसिस लिरना लांनांगौ बेबायदि होनना खोनादोंमोन नोंथां दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ थारैनो सैथो नोंगौ बियो नोंथाङा जेखौ होनदों बियो नोंगौ जोङो पिओइसडि नि बायबा होनाय समाव बा इन इन्टारभिउ होनाय समाव बे समाव जोङो जायखिजाया मोनसे प्रपस रिसार्च टपिकनि सायावहाय जोङो मोनसे ओ बेखौ साखा फारा जानानै थांनाय बे मोनसे थासारिया जानानै थानांगौ आरो आरो मोनसे कपि मोनसे हार्ड कपि जोङो साबमिट खालामनो गोनां जायो आरो
औ
जाहाथे एक्सपार्टफ्रा बा बै बयबा लागिरिफोरा नायनो हायो आरो नों मा सिमै नों मा मा ओ स्ट्राकचारै बेखौ नोंनि प्रपस रिसार्चखौ नोङो प्लेनिं खालामदों बे प्लेनिं खालामनाय खौ जोङो इन्टारभिउ लाग्रा सोद्रोमाफोरनो देखायनो गोनां जायो आरो दा बे नोंनि प्रपस रिसार्चआ ओ ओ मा ओ होनो सेनपसिसबो होननाय जायो। जों मालाबा रिसार्च प्रपेलखौ मालाबा ओ मा होनो ओ रिसार्च प्रपजेलनि सेन अफसिसबो बुंनाय जायो जोङो मालाबा बा जों बुंनो थाङोब्ला रिसार्च प्रपजालानो जथेस्थ' सोदोब आरो अब्लाबो जोङो मालाबा मालाबा सोरबा सोरबा ओ सेनपसिस सोदोबखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नाथाय बे प्रपजालाव जोङो माखासे मेथडलजि मेथडसफोर बेफोरखौ बाहायनानै माखासे बिथिंखौ जों लिरनानै लांनाय जायो आरो बावहाय टपिक थागोन टाइटेल थागोन टफि एबा टाइटेल आरो दा बेवहाय बेनि अनगायै माखासे रिसार्चनि स्ट्राकसारफोरखौ जों होनाय जायो। आरो मइेन बाथ्राया जाहैबाय गुबै गोनांसिन बाथ्रा या जाहैबाय बेवहाय जाथावथाव टन्टेटिभ सेपटार बा जाथावथाव आयदा दा बेखौ जोङो बानायनानै लांनो गोनां जायो आरो।
औ दा बेहाय जेनेबा ओ बे आयदाखौ जेनेबा सिनेपसिस पेपार बा रिसार्च प्रपजेल हिसाबै लाङोबा जोङो गुबैयै मा खौ बांसिन नायो बेवहाय जेनेबा थांखि थायोबा मेथडल'जि बा डाटा कालेकसन बा सेपटारायजेसन बेफोरबायदिनि गेजेराव माखौ बांसिन नायो नोंथां
बेवहाय इन्टारभिउ लाग्रा बिथांफोरा बा एक्सपार्टफोरा बेवहाय बांसिन सिनै बांसिनै होननायखौ जोङो बेखौ बुंना गोब्राब जागोन नाथाय मा बेवहाय टपिकनि सायाव बांसिन बेस जागोन आरो। आयदानि सायाव बेस जागोन आरो बांसिन।
औ।
आइ
दा ओ मोनसे खोथा नोंथां आरोबाव ओ आं मोनसे खोथाखौ आरोबाव खोनाबावदोंमोन जे जों जायनिखि रिभिउ अफ लिटारेसारखौ जोंङो लांङो उम।
औ।
बे रिभिउ अफ लिटारेसार जों बेवहाय टपिकनि सायाव बा आयदानि सायाव याव जोंङो लिरना लांनायाव दा खायफा सुबुंफोरा बुंङो जे रिभिउखौ जों खालामखानो हाया।
औ।
फार्स्टआवनो जोंङो रिभिउ खालामनो हाया टपिकनि सोमोन्दै एसेल'सो जोंङो बेवहाय लिरना लांङो। दा बिदि समाव जोंङो बेखौ बे आयदाखौ जोंङो रिभिउ खालामनो हाया होननानै बुंङो आरो खायफा सुबुंङा दा बेखौ नोंथांङा मा सानो? जे रिभिउ खालामना हामारो ना हामारा फार्स्टआवनो हेल' नोंथां।
औ औ।
औ नोंथां बुंलाय हेल' नोंथां खोनायाखै नामा औ?
औ खोनादों खोनादों।
औ दे बुंलाय
ओ नोंथांङा मा होनदोंमोनलाय?
अ माने ओ बेवहाय जोंङो जेनेबा सिन'सिस पेपार लांनायावहाय जोंङो ओ बेवहाय ओ गुबुनफोरनि बायदि बिदिनो जेनेबा रिभिउ अफ लिटारेसारखौ लांङो जेनेबा आयदानि बे माबाखौ नायबिजिरनायखौ जेनेबा मा मा नायबिजिरदों बा मा मा नायबिजिरगोन बेखौ जोंङो बेवहाय लिरना लांङो। स' बिदियाव माने खायफा सुबुंफोरा बुंङो जे ओ जोंङो बेखौ नायबिजिरग्रोनो हाया मानो होनबा बियो मोनसे प्रपजेल प्रपजेलाव जोंङो माबायदि नायबिजिरनो बेफोरबायदि बुंङो आरो दा बेखौ माने नोंथांङा मा सानो जे जोंङो बे नायबिजिरनो हाग्रोआ ना नायबिजिरखानानै लांनो हायो‌।
ओ बेनि बेलायावहाय बुंनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय बेखौ मा होनो ओ गिबियावनो जोंङो रिसार्चआ मा बुस्थु? प्रपजेल खालामनायाव रिसार्च प्रपजेल खालामनायाव जोंङो रिभिउनिबो गोनांथि जाखायो। मानोना नों आइ टपिकनि सायावहाय नोंङो रिसार्च खालामनाय प्रपस खालामगोन। रिसार्च प्रपजेलखौ होगोन दा बै प्रपजेलनि सायाव जोंङो नायबिजिरनायानो बेनो रिभिउ खालामनाय गुबुन गुबुन बिजाब फराय नायनानै बा गुबुन गुबुन माबाफोरखौ मा होनो गुबुननि तिसिस लिरखांनाय आनपाब्लिसटिसिस ओ आनपाब्लिस तिसिसानो जा बाथि ओ पाब्लिक तिसिसानो जा बा गुबुन गुबुन बुन ओ रिपारेन्स बिजाबफोरानो जा दा बैफोरखौ जोंङो नाय नायनि गेजेरजोंसो बबे टपिकनि सायावहाय रिसार्च जादों जायाखै माया गेपस थालांदों दा बैफोरखौ नायनानैसो जोंङो मोनसे टपिकनि सायावहाय रिसार्च खालामनो थाखाय खालामनाय जायो आरो स्ट्राकसार फुल स्ट्राकसार सार रिचार्चसनि फुल स्ट्राकचारखौ जोंङो बेवहाय होनो गोनां जायो दा बेनिखायनो रिसार्च प्रपजेलाव जोंङो माखासे सट्राक्टारफोरखौ होग्रो गोनां जायो जेरावहाय जोङो रिभिउआबो खोब गोनांथार आरो रिभिउनिबो गोनांथि जाथारो रिभिउ खालामोबासो जों प्रब्लेमखौ मोनगोन रिसार्च प्रब प्रपजेलाव जोङो रिसार्च नोंनि प्रपस रिसार्चनि माखासे ओ रिसार्च गेप बा प्रब्लेमस स्टेटमेन्ट रिलेटेड टु दा टपिक माने आयदाजों सोमोन्दो थानाय माखासे गेट जायखौ संजिराखै बेखौसो जोङो संजिरनानै दिहुनगोन नालाय दा बे दिहुननो गोनांखौनो जोङो ‌ओ आयदा महरै सायख'दों दा बेनिखायनो आरो बै गेपफोरखौ जों जेब्ला मोनगोन जेब्ला रिभिउखौ खालामनाय जागोन रिभिउ
दे होमबा नोंथां ओ जोङो बै एसे समनि गेजेरावनो गोबां सावरायबाय दे होमबा नोंथ दा जोंनि सावरायलायनायखौ एसेयाव दोनथोंनोसै नामा
जागोन दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय